हेलौ
खोनादोंना
औ हेलौ औ खोनाबाय
हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनाबाय हेलौ औ खोनादों।
उम हो दा दाथ' ओरैनो दं।
नोंथाङा मा खालाम बाय दं औ ओ नोंथांनि औ नोंथांनि फननायनि जानाय एसे बुंनो हागोन ना? हेलौ
जाहोना बेनो थारमाने नोंथांनि बागै एसे नोंथांनि बागै एसे मिथिनो थाखाय हरनाय जाबाय।
औ नोंथां ओ जों दा
औ
जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ औ औ खोनादों।
हेल' नोंथाङा नेदा एसे मोजां नङा बारा मोजां खोनाफैाखै।
खोनायाखै नामा
औ दासो खोनाबाय दासो खोनाबाय
बर'नि ओंख्रि बुंब्ला नोथाङा मा माखौ मिथियो मिथिनाय जायो एसे बुंनो बर'नि ओंख्रि बुङोब्ला नोंथाङा मा फैनाय जायो मिथियो माने हेलौ खोनादोंना?